औ नोंथां खोनादोंना?
अ खोनादों नोंथां ओं।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
ओ नोंथां नै दायो ओरैनो जिरायना दं। अ नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो जिरायना दं नोंथां नै ओरैनो। होमबा नोंथां दसे सम मोनसे टपिकनि सा याव ओ सावरायनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां हागोन।
अ ओम होमब्ला नोंथां ओ नोंथाङाबो मोनथिबोखा मिथिखानाय ओ गोदोनिफ्राय ओ जेनबा दा बे ओ मा होनो समाजाव सोलिबाय थानाय जोंहा जामबुं बे जामबुं जायखौ जों मबाइल होननानै मिथिनाय जायो बे मबाइला जोंनि सुबुं समाजाव दा माबायदि गोहोम खो ग्लैदों आरो मोजां आरो बिनि गाज्रिनि सायाव दा गुवारै फंनैसो बेखेवनानै होनो हागोन गोन ना?
अ हागोन नोंथां हागोन।
औ
ओ जिहेथु जोंङो आथिखालाव बयखौबो जिहेथु जों मबाइलनि बाहायथिखौ नुखायोआनो जेथु आथिखालयाव साफ फ्रोमबो सुंबुङानो जोंहा जिहेथु एनड्रइड मबाइल बेखौहाय जों गासै सैखौबो जिहेथु बाहायनाय नुखायो बुंनो थाङोब्ला जोंहा म बेल नि मोननै जे थ लामा थायो मोनसेया जाहैबाय मोजां लामा आरो मोनसेया जाहैबाय गाज्रि लाम। जिहेथु गावनि सायाव सोनारो आरो ना थ मबाइलनि बाहायथिया मोजां बाहायोब्लाथ मोजां खामानियाव जोंङो बाहायनो हायो।
औ
ओ बुंनो थाङोब्ला जिहेथु मबाइलनि बाहायथिखौ जों आथिखालनि जिहेथु समाजारि सावगारिखो नाहरोब्ला जोंङो जिहेथु बांसि नानो जिहे थु गाज्रि थासारिखौ जिहेथु नुयो होननानै बुंनो हायो आरो। मानो होननानै बुङोब्ला ज जोंङो दानि जिहेथु उन्दै उन्दै फरायसा फंबाय, बिनानाव मोना जाहाथे जिहेथु बिसोरो फरायसालियाव थांङो सोरबा कलेज स्कुल फरायो जिहेथु बिथांमोना फरायनायखौ गारनानै जिहेथु जों गोबांखौनो रिल्स नायनानै फेसबुकाव बा जोंङो इउटुबावहाय बा इन्स्टाग्रामाव जोंङो बांसिन टाइम होनायखौ नुनो मोनो। जायनि थाखाय जोंनि न'नि हाबा हुखा माखासे माव ओ मावनानै जिहेथु सहाय होनाय लोगोसेयैनो जोंनि सोलोंनाय लोगोसेयैनो ओ जोंनि बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिहेथु माखासे जिहेथु देहायारि हाबा मावनाय जायनि गेजेरजों जिहेथु गुफुंङै थानो हायो गुफुं देहायै जों जिहेथु थानो हायो बेफोरबायदि जिहेथु मबाइलाव गेम गेलेनाय बा मबाइल नायनायनि गेजेरजों जोंङो बुंनो थाङोब्ला मोनसे अलसिया जालांदों होनना बुंनो हायो आरो। जिथु आथिखालाव जिहेथु जोंङो दानि समाजारि थासारिखौ जों नाहरोब्ला बेफोरबायदिखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो। नाथाय जों बुंनो थाङोब्ला जिहेथु मबाइलादि जिहेथु गाज्रि लामानि मोनसे दिन्थिगिरि होननानैबो जों बुंनो हाया। मानो होननानै बुङोबा जों मबाइलनि गेजेरजोंनो गोबां जिहेथु जोंङो हाबाफोर मावनो हायो मोजां मोजां जिहेथु खामानिफोर मावनो हायो।जेरै जोंङो आथिखालाव अनलाइननि गेजेरजोंहाय जोंङो जिहेथु बिजाबाव मोननो थांङै माखासे जिहे थे बिजाब बायनो हायै माखासे जिहेथु सोंथिफोर बा माखासे मिथिनो गोनां खौरांफोरखौबो जों आथिखालाव अनलाइननि गेजेरजों मिथिनो हायो स बेफोर जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद सुबिदा आरो बुंनो थाङोब्ला मबाइलनि जिहेथु मोजां गाज्रि बेयो जि थु गावनि बाहायनायनि सायाव सोनारो ओ जिहेथु नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि गामियावहाय जिहेथु मबाइलनि बाहायथिखौ नुबोखादों जानो हागौ। नोंथांङाबो एसे फोरमायथिना हो
औ दा दानि बावै सो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जाहा ओ मबाइल जायखौ जों सुबुं माहारिफ्रा बाहायो बयखौबो बांसिनानो बाहायनायखौ नुनो मोनसै दानि जुगाव दा आ बे मबेल आ बाहायनो रोङोब्ला गावनि थाखायनो मोजां आरो बाहायनो रोङाबा गावनि थाखायनो खैफोदबो होननानै बुंनो हायो ओ दा जों दानि थासारियाव नोजोर होनानै नायनो थाङोब्ला नोरजों होनो थाङोब्ला जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा दा स्कुलाव थांनाय समफ्राव बा टिउसन लानांगौ समफ्राव बिसोरो ओ मा खासे समफोरखौ ओ जोंहा मबाइलाव गेम गेलेनाय आरो भिडिअ बायदि बायदि रोखोमनि नायनानै समखौ ओरैनो बारगनाय खौ जों नुनो मोनदों दा बैफोर समफोरखौ बैफोर सम जाय फरायनांगौ सममोन बैफोराव बिसोरो बिदिनो मबाइलाव गफबनानै थादों दा ओ साननो थाङोब्ला बिसोरो दानि जुगाव दायो दा बे सम समाव उन्दै समाव बेबायदि गावसोरनि समखौ बारगहोबाय थायोब्ला इुउन फिउसाराव बिसोरो ओ गोबां दुखु आफोदजों मोगा मोगि जानो गोनांबो जानो हागौ। दा बेल' नङा जे जों मबाइल नायनाया गाज्रि बे नङा। बेल' न मानो होनोबा जों मबाइल नायनानै जों गोबां मोजां गियान गुन गियाननिबो सोलोंना लानो हायो। ओ बियो गावनि सायाव सोनारो दा जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि समाजनि न'खरफोरा गासैबो मोनसे ओ समान लेभेलनि नङा समान थाखोनि नङा। सोरहाबा रांखावरि गोनां बा सोरहाबा रांखावरि गैयै बेबायदि गोजा। दा बिदिनो ओ बैफोरबायदि सुबुंफोरा गोजान गोजान फरायहैनो हायि जायफोर सुबुंफोर बैफोरो जोंहा बै आरो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां रोंगौथिफोर सोलोंनानै लानो हायो आरो। बे औ बेल नङा आरो माखासे ओ सिस्कुल गारनाय बा सोलोंथाइनिफ्राय एंगारनानै थानाय सुबुंफोराबो
औ औ
थांनाय समफोराव गावनि आखाइनि माखासे रोंगौथि हाबाफोरखौ सोलोंनानै लानो हायाखैब्लाबो ओ दा बे जोंहा मबाइलनि गेजेरजों माखासे भिडिअफोराव नायनानै गोबां रोंगौथि सोलोंनानै आरजिनो हादों आरो खौ नुदों जायखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला अपेन अपेन इडुकेसन होननानैबो बुंनो हायो जेराव गोबां सोलोंथाइफोर रों मोननो हायो औ दा बिदिनो सुब-सुबुं समाजाव गासिबो समान नंजो रुवा गासिनिबो नोजोरा एखे जाजोबा दा बिदियावनो जोंहा ओ गोबां सुबुंफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो गोबां गाज्रि जानायखौबो नुनो मोनदों माखासे गावसोरनि बेसेन गोसा समफोरखौ हगा हरनानै बिसोर नि समाव ओ माने दुखु दाहाजों ग फबनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ नोंथां औ
अ दा बेफोरो समाजाव सोलिफ्लेबाय थानाय मोनसे जा थाइ दा नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ उ दा नोंथाङाबो हायोब्ला फंनैसो आरो बिनि बागैनो फोरमायनानै होनो हाबावगोन ना?
औ औ हागोन नोंथां हागोन ओ जिहेथु जोङो आथिखालाव जिहेथु मबाइलखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोबोद मोजां खामानिफोरावबो जों बाहायनो हायो जेरैबायदि जोङो आथिखालाव जिहेतु नुनो मोनो जिहेथु मबाइलनि गेजेरजोंनो गोबां गावनि रोंगौथि देखायनानै जोङो हयथ फेसबुक सेनेलनि गेजेरजों बा जों इउटुब सेनेल खुलिनानै बा इन्सटाग्राम सेनेल खुलिनानै जोङो बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनाय सुबुंफोरखौबो जों नुनो मोनदों जोबोद गेदेर गोलाव जिहेथु गावनि जिउखौहाय जोङो सुंथाबोनायखौ नुनो मोनदों गावनि रोंगौथिखौ जिहेथु ससेयेल मिडियायाव देखायनायनि गेजेरजों गावनि नखर सुंथाबोनायखौबो जोङो नुबोनो मोनदों जितु बिसोर बेफोर जाबाय मोनसे मोनसे जोबोद मोजां लामा आरो लोगोसेयैनो जों बुंनो हायो जे जोङो माखासे जेरैनोखि बिजाबफोर बायनो हायै जेरैबायदि जोङो जिहेथु अनलाइन कर्स होननानै बुङो जे हमना एस एस सि दिनै जोंहा आसाम पुलिसनि बेदिनो गोबां जोंनि जिहेथु बे बेसेन गोसा कर्सफोरखौहाय जोङो जिहेथु खम दामावनो जिहेथु बिजाब नाङा लासेनो जोङो सानफ्रामबो जिहेतु अनलाइननि गेजेरजोंनो जोङो फोरोंनो हायो आरो बैफोर एगजामफोरखौ जोङो उथ्रिसार जानानै जिहेथु गावनि जिउखौहाय मोनसे सरखारि साखरिनि फारसे जिहेथु गावखौहाय लांनो हायो जेथु बेफोर जोबोद मोजां लामा आरो खिन्थु जोङो बुंनो थाङोब्ला जिहेथु आथिखालाव जिहेथु जानि दानि जा जि फंबाय बिनानावमोन बा जोंहा जितु कलेज स्कुलनि जा फरायसा बिथांमोन बेस बिसोरबो जोङो मोजां खामानियाव बांसिन बांसिनानो सोरखौबा मोजां खामानियाव बाहायनाय नुयो खिन्थु जोङो बांसिनखौनो गाज्रि खामानियावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जिहेथु बिथांमोना मबाइल नायनानैनो ओरैनो थाइम हगार हरनाय जायनि गेजेरजों जों जिथु गावनि रोंगौथिखौ लासै लासैनो जोङो मबाइलनि गेजेरजों टाइम हगार हरबाय थायोब्ला जोंनि रोंगौथियाबो लासैनो जिहेथु खमायलांनो हमो बे गावनि गेदेरखौ जिहेथु राय नाय जिथु बेफोर गासैबो खमायलांनो हमदों आरो बुंनो थाङोब्लानि जों जे जोंनि समाजावहाय मोनसे गाज्रि गोहोम खोख्लैदों होननानै जों बुंनो हायो आरो मबाइलनि गेजेरजोंबो औ नोंथां औ जिहेथु जों मिथिखायिआनो जिहेथु जोङो दा फरायसा समावहाय जिहेथु जोङो मबेलावहाय जिहेथु अनलाइन गेम गेलेबाय थायोब्ला जिहेथु जोंनि मेलेमा जेथु गोसो सोआव लानो हानाय गोहोआबो जोंहा लासैनो जिहेतु गोमालांनो गोनां जायो बा जोंहा गोसोआव लानो हानाय गोहोआ खमायलाङो बेबायदिनो मानसिनि साननाय हनायाबो जोंहा जिहेतु सुंथाब जाहैयो स बेफोरबायदिनि गेजेर जों बुंनो थाङोब्ला जोङो मबाइलनि गाज्रि लामा आरो मोजां लामा मोननैखौबो जोङो बुंनो हायो। आरो औ औ नोंथाङा बेसे फोरमायनो हाबावगोन नामा?
खोथाखौथ नोंथांङा नेगौआ ओरैनो बुंजोबबायानो दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ बांसिन मबेलनि मबेलावबो हमन्नान थानायखौ ओ नोजोरहोनो थाङोबा जों उन्दै उन्दै गथ'फोरबो नुनो मोनो। जायफोरा उन्दै उन्दै गथ गथफोरनि जेनेबा देहायारि ओ जौगानाया बैसोजो लोगो ज दावगायो बिसोरो बिसनि माखासे देहायारि दावगानाया दायो उन्दै स समाव बिसिनाया ओ एसे लोरबां जायो। दा बैफोरबायदि समावनो बिसोरो बांद्राय मबेल नायनानै ग मा थायोबा बिसोरो ओ बिसोरनि मेगननि नुना पावार नुथायाबो खमाय ओ खम जालाङो दा बैफोराव बिसोरो ओम ससमा लानांगौनि गोनांथि जायो। जेब्ला ससमा लानांगौनि गोनां जायो अब्ला बिसोरो ओ माखासे खामानिफोरखौ मावनो फानलाव मावनो हाया जाना फैयो दा बेफोरनो जोंनि देहायारि ओ खहा होननांबो होननानै बुंनो हायो जोङो बुंनो थाङोब्ला। दा फैयै फैयै फैनानै जोंहा समाबो जाफैबाय।
औ नोंथां औ
औ दे होनोमबा दोन
औ नोंथां ओं दे।